औ हेलौ
मा खालामदों
दङ नै ओरैनो
ए
नोंथाङालाय
आंबो जिरायनानै दं ओरैनो
अ मोजांना खबरफोरा
मोजाङालाय मोजांमोन गाज्रिबो
मानो थाखायबा
बेखौथ' बुंनो हाथ'ला
अ दे दायो जों मानि सोमोन्दै सावरायनो
जोङो
औ
जानाय लोंनायनिखौनो सावरायनोसै खोमा
औ सावरायजायो दे नोंथाङा ओरैनो मा मा जानो मोजां मोनो
ओ सबाइ ओ ओंख्रिफोरा
ओंख्रिफोरनि बेलायाव औ
सबाय साम' अनला दाउ
औ
ओ नारजि अमा
औ
बेफोर बुस्थुखौनो जानो मोजांसिन मोनो आरो।
दे बिदिब्ला आंथ' मैखुन जानो मोजां मोनो मैखुन बेनिफ फ्राय सबायजों दाउ आंबो बेखौ मोजां मोनो बिनिफ्राय नोङो बर'फोरनाथ' बयनिबो फेभरेट जाखायो नङा होमबा अमा बेदरा अमा बेदरखौ जानो मोजां मोनो।
जायो।
बिदिनो दङ अ गोबां गोबां मैगंफोर दङ बिदिनो उम माबा होनो ना जोंना माथि गालदाब बे खौ दाउजों जानो मोजां मोनो आङो। औ। उम देनाय नोंथाङा आंनो नोंथाङाथ' सबायजों साम' जानो मोजां मोनो होनदोंना बेफोरखौ संनोबोथ' रोंखायो जानांगौ नोंथाङा?
रोंनायालाय रोङो एसे एनै
औ देलाय माबायदि सङो आंनो एसे फोरमायना होनायसाय।
संनायनिखौ
औ गोरलैयैनो फोरमायबानो जागोन।
औ सबायखौ इदि इदिनो एवनानै एवफ्रामनानै आरो एसे एनै
उम
ओ हुख्रेमनानै लासिगोन बा सोरबाबा उवाल फोराव इदिनो देनानै माबा गुन्दै बायदि एसे खामनानै लासिगोन आरो। ओमफाय जोंहाथ' हुख्रेमोसो नालाय
औ बिनिफाय हेलौ हेलौ खोनाफैयासै माथो आंथिं। हेलौ